हेलौ
औ नोंथांना नेट दा मोजां नांदोंना, नोंथांना नेदा मोजां नांदोंना?
औ नांदो।
अ माने एसे आप डाउन जादों ओंखायनो मोजांङै खोनायाखैमोन।
अ दा खोनाबाय?
औ मोजाङै खोनाबाय।
उम नोंथाङा मा खामदो?
दाथ आं ओरैनो जिरायनानैनो दङ।
अ अब्लाना फ्रिबा माने मोनसे टपिकनि सायाव रायलायनो सानदोंमोन आरो नोंजों।
औ जागोन दे। सावराय जागोन।
मागोनि बागैनो ना मागो फोरबोनि बागैनो इसे सावरायनो सानदों ना बर'
औ औ औ जागोन।
बे मागो फोरबोखौथ बरफ्रा गोदोनिफ्रायनो फालिबोयोना आथिखालावबो फालिबोयो। बेखौ नुनो मोनदों आरोना जों ओरैनो मागो होनोबा थ बे माग दानाव ना माग दानाव जोंङो बेखौ फालिनाय जायो। बाह खुंनाय जायोना उम। औ मागोआवथ' ओरैनो मा मा खालामो ओ नोंथाङा मिथियोदां ना? फोरमायना हो नायसाय मोननैसो मा मा खालामो औ।
अदेबानि हेलौ। मोजां खोनादों ना?
औ एसे माबा जादों देलाय खो बुंलाय?
मागो फोरबो होननाय लोगो लोगोनो जोङो गिबियावनो जोंनि बर'नि दोरोङारि मोनबा फोरबोखौ गोसोखांनो गोनां जायो दोरोङारि फोरबो फोर होननानै बुंङोब्ला जोंहा मोनबा फोरबो बर'नि फोरबो होनना बुंनाय जायो जेरै जोङो बैसागो मागो आमथिसुवा खाथि गासा आरो नेवन जानाय अदेबानो ओंखाम गोरलै बेनि गेजेरावनो मागो फोरबोआं मोनसे मागो फोरबोखौ जोङो सैत्र दाननि जोबथा सानखालिनिफ्राय जोङो फालिदों सैत्र
औ।
आगन आगननि ना हेलौ।
औ खोनादों।
जेरै जोङो गिबियावनो जोंं संक्रान्ति संक्रान्ति खालि जोङो गिबि गिबियावनो जों माबाखायो आइजोफोराबो बांसिनानो अन देनानै लाग्रोखायो नङा होमबा अन देनायाव जों गिबियावनो माइरंफोरखौ माइब्राफोरखौ सोमनानै लागोरबाय सोमना लाग्रोनानै वाल उवाल गाहेन बायदि बायदियाव जोङो देनानै गुन्दै खालामना लाबाय अदेबानि आथिखालाव जोङो नुनो मोनो जेनेबा अ आ। अन गुन्दै देनायाव जोङो उवाल आरो गाहेरनो सोलाय एबा दिंखिनि सोलाय जोङो मेचिनाव एबा मेचिनाव गुन्दै खालामना लानाय नुनो मोनो नङा होनबा।
औ।
बेबायदिनो जाबाय बेबायदिनो ओमफ्राय जोङो मेबि अखानायै जेब्ला माग दाननि से अक्ट अब्ला जों खालि थिनथा सारिथा आइजोफ्रा सिखारनानै फिथा लारु सिथाव बायदि बायदि जोङो सावनानै लानायखौ नुनो मोनो। बेयाव जोङो मोनसे सुबुं फोथायनाय नुनो मोनो जे गिबियै जों जेब्ला फिथा नङाबा एन्थाव सावग्रोयो बे सावग्रोनाय जोङो गोथै एबा न'खरनि जाय सुबुङा रुंसारि जाबाय बिथांमोननिनि थाखाय जोङो बावहरनायखौ नुनो मोनो आरो। बे मोनसे जोंनि बर' फोरनि फोथायनाय होननानै बुंनो हागोन। बेनि उनाव जोङो बेलागुर एबा लावखार ओंखामनि बेलायाव थाङोब्ला जों नुनो मोनो जोंनि गामिनि जाफोर सेंग्राफोर बिसोरो जमा जानानै स्नि दिननि सिगां एबा सानब्रै सानबानि सिगां जोङो मोनसे बेलगुर न' बेखौ जों लुनानै लाखायो बे आरो सा खाथियावनो फिसा न'सा जायखौ जोङो माने जानाय लोंनायनि थाखाय बाहायनो थाखाय जों बेयाव न'साबो लुना लानाय जेराव जोंङो संगोन खावगोन आरो थागोन। बेबायदिनो गोबां आजि खालावथ' गोदोथ' हयथ' जानो हागौ दामनाय देनाय हाबाफारि बायदि गैयामोन साउन सिस्टेम नाथाय आथिखालाव बेफोरबायदि जायगाफ्राव साउन्ड सिस्टेम बाहायनानै रंजानायखौ नुनो मोना आरो। दा बेनि उनाव सावराय बेनि उन नावहाय बे सावनायाव गोबां सुबुं फोथायनाय बायदिब्ला गोबां मालिकफोरा सोरबाफोर लावखार फरायदों बा हयथ' माबा मोनसे गा बैयाव बुंफ्लांदोंब्ला बैफोराव थांनानै निमा बिहैनाय अदेबानि बेलागुर सावनाय जायगायाव थांनानै निमा बिहैनाय आरो लोगोसेयैनो सोरबाफोर माने गथ' गथाय मोननो रोङै बेफोरबायदि दंब्ला बे जायगायाव थांनानै बेलागुर सावनाय जायगायाव थांनानै बेफोराव बोर बिहैनाय गाबख'नाय आरज गाबख'नाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो ना। ओमफ्राय बेफोर जाखांनायनि उनाव बेबायदि बिदिनो बेलागुर न'निफ्राय ओंखारनानै सावखांनानै न न थांनानै बायदि फिथा एन्थाब बेफोरबायदि जाहैनायखौबो जों नुनो मोनो आरोना। बेफोरनि अनगायैबो मोनसे जों सुबुं फोथायनायखौ होखांनाय बायदि मोनो जोंहा गोदो गोदायनिफ्राय फोथायबोनाय बायदियै जोङो माबाखौ मोनो ओइदिनखालिनो सोरांनायनि सिगां सिगांनो सोरांसि सोरांसि अ जिगाबनि दिरुंखौ ला लानानै जिगाबनि दिरुंखौ लानानै जोङो बेयाव दंफाङाव खानायखौ नुनो मोनो आरोना जाहाथे बेनि फोथायनाया बेनो जे जे बिफां लाइफां एबा फिथाइ थायनाय फिथाइ सामथायाइफ माने मोजाङै मोजां जायो आरो फिथाइ थायनो रोङियाबो थायो। आरो लोगोसेयैनो गुबुन गुबुन जायगाफोरनि आरो बिजाबफोरनि बुंनाय बायदिब्ला बेयाव मोनसे सुबुं फोथायनाय एबा खोमसि फोथायनायानो जाया मानो बे फोथायनाय जेरै लिरगिरि बिजिरगिरिफ्रा बुंलांनाय बायदिब्ला माने मोनसे बिजाबाव लिरनाय दं जे बे फोथायथावबो नङा होननानै आं सानो माने थाखाय होननानै बुङोब्ला मागोआव जेरै सुबुंफ्रा आलासि जायो थिग बेबायदिनो बिफां लाइफांफ्राबो आलासि जायो होननाय जुदि आलासि जानानै थांनाया जुदि बेफोरबायदि खायाबा फैफिननो रोङा ओंखायनो फिथाइ थाया होननानै सानो। नाथाइ बेसेबां सैथो जों बुंनो हालिया दा आंनि जायगायाव फालिनाय मागोआ बे
बेनि अनगायो बेखौ माखासेफ्रा फोथायो आरो ओ मा माबानो गोजां बोथोराव माने एम्फौफ्रा थानो जायगा गैयिलाय माने बिफांनि गोजौ गोजौ मानखोयो बेखायनो बिदि खानानै दोनो इदि। बिबो होननानै बुङो आरो खाय जाहाथे माने औ फिथाइ सामथाया खहा जाया बेखौ बिदि होननानैबो खोनादों आरो ना। उम
बियो मोनसे बिगियानारि नोजोरजों नायो। नो मोनहैगोन ओमफाय जों जोंनि बर'फोरनि फोथायनाय बे फोथायबोनाय बे बबे समनिफ्राय माबायदि फोथायबोदों। जोंथ दा बेखौ बिजिरनानै नायनो हानाया जोबोद गोरा होननानै जों साननो गोनां। मानि थाखाय होननानै बुङोब्ला जोङो बुंनो हायो जे जोंनि बर' हारियाव जों रायलायनाय बर राव बे रावाव जोङो जेरै दिनै जों जायखौ जों मानसि होन्दों नोंथांखौ जेरै आइजो होन्दों। बा हिन्जावसा होनदों जेरै आं हौवा होनदों मा नाथाय मानो होनखो माबोरै होनजेन बेखौ जोङो जुदि नागिरनो थाङोब्ला जों माब्लाबाबो मोनखानाय नङा। बेखिनियानो आरो लोगोसे लोगोसेनो बेयावनो मोनसे फोथायनाय दंबावोदि बे दिरुं खानायावनो जे सानै सथा सानै अदेबानि जुदि बाजानानै खायोब्लालाय नों फिथाइआ बयनिख्रु देरसिन जायो। बे मोनसे जोंनि सुबुंफोर फोथायनाय माबोरै फोथायनाय बेखौ बुंनो हालिया दा बेखिनियाव आंनि गामिनिया बेखिनियानो जायो। दा नोंथांनि गामि थिंहाय एबा ओनसोलाव माबायदि? फालिनाय जायो बेनि बागै सुदयै फोरमायनो हागोन नामा?
औ जोंनियाबो बेबायदिनो ना। बेलागुर जानाय बेफोर हुदाया दाबो दं। होमबाबो खम जाबाय आरोना। सिगाङाव जाबायदि जायोमोन। ना बेलागुर बेफोरबायदि गैलिया आथिखालावहाय। आथिखालाव ओरैनो बे बेफोरबायदि मा होनो बिलागुर न' बानायनायखौ जों नुनायखौ खम नुयोसै आरो आथिखालाव ओरैनो दसेनो मानि मा होनो थ्रिपाल खोंलाबायनाय बेफोरबायदिखौसो नुयोसै आरोना गोदोनि बायदि सप्तासेनि आगोल बा मास मोनसेनि आगोल बेबायदि बेलागुर लुनाय ना बिलागुरखौथ' गोदोनि समाव माजों लुयोमोन थुरि हाग्रा बा नाराजोंसो ना नाराखौ बुथ बुथुम बुथुम बुथुम ना गोदोनिफ्राय बे माइ हाखांबाथाय माने नाराखौ बे माने लावखार गथ गथ'फोर बा गामिनि गथ'फ्रा नाराखौ माने बुथुम बुथुम बुरजा खालामामनानै माने बेलागुर लुयोमोन आरो आथि थिखालावथ' बेखौ नुनो मोनलिया। ना ओरैनो जोंनि साइडआवथ' नुला आरो बेलेगाव नुयोबाबो।
थिखालाव बुंनो थाङोब्ला समजों लोगोसे बयबो खारफानो थांबाय माने गोदोनि समाव गुबुन गुबुन जायगायाव थायोब्लाबो जेब्ला जोङो बैसागो मागो गुबुन गुबुन फोरबो जायोमोन अबोला बे न'आव थांनानै खोनसे बिमा बिफाखौ मोजांङै बुजायनाय गामियाव थांनाय बे हुदाया दंमोन। नाथाय आथिखालाव ओरै बादि सम जानानै फैबाय जे बयबो समजों लोगोसे खारफाबाय साख्रि बाख्रि माने नागिरनानै साख्रिफोर मोनबाय फरायनाय हुदाफोर मोनबाय दा बे बेलायाव बेखौ खोनो बुंनो गोनां जायो दि ओ सानसेनि थाखायल' सुति होयो आरो लोगोसेयैनो गुबुन गोजानाव खामानि मावनाय सुबुंफ्राथ' सानसे फोरबोनि थाखाय मानो थांबावनो बेफोरबायदि मोनसे साननाय आरो एबा गावजों गाव गोरोबलायि बेफोरबो जानो हागो। आरो जोंनि दा गथ'फोरनि बेलायावबो जों नुनो मोनगोन जे जेनेबा आथिखालाव मबाइलानो बयजोंबो सिथाबनानै थाखायो नङा होमबा? औ सिथाबना थानायनि बेलायाव आरो जोङो बिदि जमा थायोब्लासो बेफोर जमा बयबो गोरोबलायनानै थायोब्लासो बे बेफोरो माने जानो खाबु मोनो होननानै जों बुंनांगोन आरो। दा ओ दा बेफोरनि बेलायाव ओ मागो फोरबोखौथ' नोंथाङाबो जेब्लानिफ्राय जोनोम जादों अदेबानि नोंथाङा जेब्लानिफ्राय गोसोआव थाबोदों
औ।
नोंथाङाबो मागो फोरबोखौ रंजाबोगासिनो नङा होमबा?
नंगौ औ।
नोंथाङा बेफोर मागो नों जे जिउआव मागो फोरबो माबोबा माबाफोर माने गोसोखांथावना दङ नामा?
मा होनदों? मोजां खोनायाखै।
माने बे नों जेब्लानिफ्राय मागोखौ जाबोनाय मागो फोरबोखौ जाबोनाय माने बे मागोफोरबो जाबो फ्रा माबाफोर जेनेबा एक्साइटेड मुभमेन्ट जेनेबा माबाफोर मेमराइस मुभमेन्टफोर दं नामा?
औ द-दङ। बिदिनो माने बे समावथ' गोदोनि स समाव जोंङो देलिआव मानि जमा जमा बिदिनो फैसा खांलायनानै बिदि बेलागुर जायोमोन आरो लोगोसे माने बेलागुर जानानै माने हर गेजेराव ना सोरनिबा आलु बा बायदिसिना मैगं थाइगं खावनाय ना बेफोर हुदायाथ' दंमोन नालाय गोदोनि समाव बेनोमोन आरोना जोंना माने मोजां मोनोमोन आरो माने माने बेयो बैसागु मागो सम मागो समाव माने औ मोनसे बिदि खावनाय हुदाया दं मोन आरो ना
खोब इन्टारेस्टिं अ बाखि जिखुन जाया मानो ओ मोनसे आयदाखौ सावरायनो हानायाथ' खम समाव गोरलै नङा थ' उननि समाव जों मोग जाङै सावरायफिननो हागोन नामा नोंथां दे थेंकिउ।